हेलौ औ औ खोनादों नोंथां।
गोजोन मोनाबिलि जासिनाय था बावहरबाय।
नोंथांनिसिमबो गोजोन मो गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय।
औ जोङो दा मा होनो नखरनि सायाव जोङो सुंद' सावरायनोसै नामा?
औ उम हागोन नोंथां।
औ आं ओमबा फंनैसो बुंगोरनोसै बिनि उनाव नोंथांङा बुंबानो जाबाय। ओमफाय जोंहा मा होनो न'खर होननानै बुंङोब्ला जों मा बुजियो जायनाखि जोंनि जिउआवहाय ओरैबायदि मोनसे गोनांथार आरोना गोनांथार बाहागो आरो। बेयावहाय मा मा होनो जोंङो न'खर होननानै बुंङोब्ला जेरावहाय जेनेबा मा होनो इस ओ एसे गोबां बिबांनि सुबुंफोर थायो आरोना मानसिफोर थायो। जेरावहाय मा खालामनाय नुयो जोंङो अन्नाय जथन लानाय आरो गावजों गाव हेफाजाब हो होलायनाय नुयो आरो बे जाहैबाय मोनसे न'खर ओमफाय बेयावहाय जोंङो मारै मा माखौ माखौ सोफादेरनो हायो बेयाव सोर सोर थागोन बिमा बिफा थागोन गथ'फोर थागोन बिबै बिबौ थागोन बिदा फंबाय बिसोर गासैखौबो लानानै ज जोंङा मोनसे न'खर होननानै बुंनो हायो आरोना। ओमफाय न'खराहाय ओ जोंखौ मा खालामो मोजां आखल आखु फोरोंङो आरो बियो आमफाय आखल आखु गियान सनमान होनाय बायदिसिनाखौ जोंङो न'खरनिफायनो सोलोंनानै लानो हायो आरो। ओमफाय बिमा बिफाफ्रा जोंखौ मा खालामो मा खालामनो जोंखौ जिउआवहाय सासे मोजां मानसि जाहैनो थाखाय ओ गाव गावनि आइथिंङाव गसंनानै थाहैनो थाख खाय इयुनावहाय बियो बिमा बिफाफ्रा जोंखौ हेफाजाब होयो आरो बिनि फारसे जोंखौ गियान होयो आरो। ओमफाय आरो मा खाला खालामो ओ औ। उम्म उम् न'खरनि मानसिफोराहाय गावजों गाव मा खालामो दुखु सु खु गासिखौबो जयै थालायनानै फोरमायलायो आरो फोरमायलायनाय नुनो मोनो आरो। ओमफाय बिसो बिसोरो बिसोरो गावजों गाव मा खालामो जेब्लानाखि माबा मोनसे जुदि गिदिर ओ खैफोदाव गोलैयोबा गावजों गाव ओ हेफाजाब होलायनाय नुयो आरो बिदि हेफाजाब होलायनायजों लोगोसे न'खर गंसेयाव जों मा नुबावो माबा मोनसे जुदि फोरबोफोर जायोबा फोरबो बायदिफोर खुंङोबा ज' ज' ओ फाल लिनाय बायदिसनाखौ नुनो मोनो आरो जेरै ओ बैसागो दिवाललि बायदिसिना आरो उम ओमफाय बेनि उन गायैबो ओ न'खराहाय जोंनो मा खालामो जों दुखु जायोबा जोंखौ मा मा होनो दुखुनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोंजों हेफाजाब होयो आरो न'खरनि सुबुंफोरा आमफाय बेयावहाय मा होनो सिगांङावहाय जोंङो ओ गथ'फ्रा सासे गथ मानसिया जुदि जन्म जायोबा ओन्दै समाव बियो बिनो थिन जायगा आरोना जेरावनाखि बियो मा होनो ओ रायलायनो सोलों गोन मा मानस गि गिदिर ओन्दैफोरखौ सनमान होनो सोलोंगोन आखल आखु मोजां आखल आखु मावनो सोलोंगोन। बेखौ बियो न'खरनिफायनो सिगांग्रो मोनग्रोयो आरोना। ओमफाय बेयावहाय मा खालामो जुदि जोंनि न'खरा जुदि गोराबा गोरा बा गोथोंबा जोंङो मा होनो जों जोंङो जोंखौनो मा होनो ओ ओ गोरा मोनसे गोरा साननाय मोनसे मोजां गोख्रों साननाय फैगोन आरो ना जोंनि। गोसोआवहाय ओमफाय जोंङो मा बुंनो हायो दानि जोंनि बुहुमाहाय ओरैबायदि सम गैयि मा होनो ओ बिजि बुहुमावहाय जोंङो मा खालामो ओ ओ जोंथ' मिनथिखायो जों गासिबो मानसिफ्रानो ओरैबायदि खामानियावहाय जोंङो बेस्थ जानानै थायो नंङा होमबा
बेस्थ जानानै थायो मायो स' जोंङो मा होनो न'खरजों थानो थाखाय जोंङो बारा माने सम होनो हाया जायो आरो ना। नो जों बेफोरखौ ओ बेस्थ' थानायजों लोगोसे जोंङो न'खरावबो स सम होनांगौ आरोना ओमफाय आरो बेजों लोगोस
थां बुंनायाबो सैथो जेनेबा औ जों न' न'खर गंसे दानायाव जोङो गासैनिबो जों मदद नांगौ जायो। नङा होमबा नोंथां ओ नोंथां बुंनायाबो सैथो जोङो जेनेबा न'खर गंसे जानांगौब्ला जों गाव हारसिं न'खर मोनसे जानो हाया नङा होमबा जोंनि बे न'खर जानांगौ बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावजों गासैखौबो लानानैसो मोनसे न'खर जायो नङा होमबा नोंथां थिग बिदिनो जों न'खर गंसे दानायाव जों गासिनोबो बिहोमा नांगोन नङा होमब गंसे न'खौ जों गाव हारसिं दानो बानो हाया जों बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गाससिबो जोङो ज' जालायनांगोन नङा होमबा हौवायाबो गाव गावनि हिनजावखौ हिनजावना साननो हानांगोन आरो हिनजावाबो हौवाखौ हौवा होननानै साननो हानांगोन बिसोर सानैया जुदि मोजां थायोब्लासो न'खर गंसेखौ जोङो फोजौनो हायो आरो थिग बिदिनो जोङो मोनसे न'खराव जेरैबायसा बिमा बिफ जों लोगोसे गाव गायनि भाहाय बाहागि गासैखौबो लानानै नङा होमबा
उम उम
जों न' गंसे
उम
सिखौ बायनो हाब्ला माबबो जों न'खर गंसेखौ जों बायनो ह हाया नङा होमबा गाव गावनि न'खरखौ जों गावसो खालामामनानै लानांगोन दा दानानै लानांगोन नङा होमबा नोंथां औ थिग बिदिनो जोङो
औ
नैबे संसार जानाय जोङो न'खर दानायाव जोङो बिमा
उम
दा बेसांसाफोरखौबो बे जोङो मानिनो हानांगोन नंआ ओम
औ
बिमा बिफाया जोंनि गाहाय गुरु बिमा बिफाफोरानो जोंखौ बोसोन होयो बेखायनो जों बिमा बिफाफोर जोंनि बोसोनखौ जों मानिनांगोन नङा होमबा मानोना बिसोरो जोंखौ फेदेरबाय बेफोरावहाय जों बिसोरनि खोथाखौबो जों मानिनो हानांगा नांगोन आरो बिमा बिफा निखौ
औ
बिदिनो जोङो न'खर गंसेखौ दानांगौबा जोङो साफ्रोमनिबो जोङो हेफाजाब नांगौ जायो आरो आरो लोगोसे नोङो गावनि इयुन जेनेरेसन ज गथ' गथायाइखौ जुदि नों फेहेर माने मोजां खालामनोबा
उम
बिमा बिफा सानैबो जोङो हेफाजाब होलायनांगोन नङा होमबा गावगायनि गथ'खौ
औ औ
बे गथ' खुदिया बेखौ हायस दायथ'खौ लानांगौ होमबा बिमाया बांसिन माबा जायो आरो मानोना बिमानिफ्रायनो आखल आखुखौ जों गथ'आ बांसिन सोलोङो आरोख मानोना उन्दैनि फ्रायनो सासे बा बिमाजोंनो सिथाबना थाखायो नङा होमबा नोंथां जों बिमाफोरा गासै हरदायैनो जेनेबा गथ'खौ ओ गोरबोआव लानानै जों खामानि मावो जेथिया